खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथांनिखौ बारा गोसा खोनायाखैमोन आङो
औ हेलौ
औ औ खोनाबाय दे नोंथां औ औ खोनाबाय
औ
बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आङो ओरैनो जिरायना दंथयो
औ
बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आ ससियेल मेडियानि सायाव सावरायनो हागोनना
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना ससियेल मिडियानि सायाव
ओम हा ससियेल मेडिया होनोबा दा गाज्रि गोहोमबो दङ ओमफ्राय फारसेथिं मोजां गोहोमबो दङ आरोना बेखौ बेयो जाहैबाय जोंनि इउस खालामनायनि सायाव आरोना जेरैहाय जोङो ससियेल मिडियायाव जेनेबा जोङो आ निउसफोर मिथियो जेनेबा गुबुन जायगायाव मा जाबाय थादों दावराव दावसि जानायफोरखौ जोंङो सब मा आजिखालि ओ स ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिथिजोबनो हायो आरो ना
औ-औ
अबेबा माबा मोनसे जादोंबाबो जेनेबा जाथायफोर जानाय दैबाना जानाय बा न' बायनाय बेफोरखौ जोंङो ससियेल मिडिया मिडियानि गेजेरजों दसेनो निउसाव मोननो हायो आरो
औ
ओमफ्राय आरोबाव जोंङो माखासे सोलोंनो थाखाय बाहायो आरो दा इउस खालामनो हायो जेनेबा नों मिन्थि नों बुजियोबा गथ'फोरानो फरायसालि फरायसुलाफोरानो जोंङो दा बुजि रोङि मेर्ला थायो नंङा होमबा थ' बेफोरफोरखौ जोंङो आजिखालि
औ
मानो गुगोलावबो कुइसनखौ होनानै स्केन खालामनानै जोंङो एन्सार मोननो हायो। आरोबाव जोंहा सेद जिपिटि फारफ्लेक्स सिटि बिदिनो गोबां एपस दं आरो ना माने एन्सार होग्रा बिदिफोराव जोंङो मा मा होनगोन एन्सार मोननो हाया आरोना जेनेबा नों हायैफोरखौ नों बुजियैफोरखौ थ बिदियाव जों माबा होनगोन मा होनो ससियेल मिडियाया गोबाङै हेल्प खालामो आरो थेवबो आरो जोंङो बेखौ जेनेबा मानसिफोरा खायसे रिल्स बा फेसबुक ओरैनो माने टाइम वेस्ट खालामबाय थायो आरोना नायनानै जेनेबा ओरैनो आबां जाबां भिडिअफ्राबो नायनानै थाबाय थायो। बा जोंना उन्दै गथ'निफ्रायनो नाय सोरहाबा सोरहाबा माने मबाइल फोरखो होलाबायो गथ'फोरनो ओमफ्राय बैफोरबादि गथ'फ्रा मा जायो बिदि नायनानै एडिक्ट जालाङो नंङाबाबो जों बादैयाबो माने बिदि मबाइल दांबाय थायोब्ला बिदि माने नांगौ फुंआवल' नायालासिनो जुदि जोंङो ओरैनो टाइमावनो बेफोरखौ मा होनगोन नायबाय थायोब्ला जोंहाबो मा मा खालामनो जायो नंङा होमबा जोंबो नायफिनबाय थानो लुगैयो आरो ना ओमफ्राय आरोबाव गथ' उन्द उन्दैफोर दंङो जायफोरो माने आजिखालिथ' गोबां बिदिनो गेम बायदिसिना ओंखारबाय नालाय मबाइलफोरावबो थ' बिसोरो मा खालामो उन्दैनिफ्रायनो मबाइलाव होसिगोन ओमफ्राय गथ उन्दैनिफ्रायनो बि गेमनि इदिक बिदिफोर जालाबायो आरो ना बैफोरनि थाखाय थाखाय जोंङो मा मबाइलखौ एसेबां उन्दैनिफ्रायनो होनांङा आरोना आरोबाव जोंबो मा होनो बिदि मा होनगोन टाइमखौ गारनानै मा होनो इमान माने मबाइलाव इनभेस्ट खालामनाङा आरोना बिदि जानला मोनला भिदिअफोरखौ नायनानै जोंङो टाइम वेस्ट खालामनाङा होननानै आं सानो आरोना आरोबाव मानोना मानोना नाय नोङो आरो जोंहा फट' फस हगारनायफोरबोथ' नुयोना बेयावबो नों माबा मोनसे मोजां हगारदोंबा बियो माने थाबै माबा जाया गोसारा खिन्थु नोंहा माबा मोनसे गाज्रि एबा नोंनि माबा मोनसे गाज्रि खोथा ओंखारबाय होमबा मा बे खोथाया ओरैबादि थाबैनो गोसार गोन ना फात्ताखौनो मोननाय नङा होमबा थ नायदो नोंखौ माने बेलेगा माबादि ट्रिट खालामो नङा होमबा
औ
बिनिखायनो जोङो माने बेफोरबादि एपफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोंनांगौ माने बियो जोंनि सायाव आरो सब जोंनि सायाव दा माहोनगोन मोजां जों बुंनो हायो ससियेल मिडियाया जोबोद मोजां जों सोलोंनो हायो बेयाव जोङो रोङिखौ सोंना लानो हायो आरोबाव जोङो गुबुन जायगानि निउज बा गुबुन जायगानि खोथाफोरखौ जों सब ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथियो थ' बिखौ बेखिनियाव जों दसे दसे नायनायाव आंनिबा जेबो प्रब्लेम जायाबा नों रोङिखौ नायनायाव जेबो प्रब्लेम जाया आरो ना खिनथु जोंना मा जानला मोनला नायबाय थायोब्लासो जानला मोनला मबाइल इमान इदि मा होनगोन गोनां खोथायाव नायालासिनो नोङो ओरैनो जानला मोनला नायबाय थायोब्ला सो जोंहा प्रब्लेमा बेसो आरोना नों ओरैनो दसेफोर जिरायनानै दसे नायनायफोरा जेबो नङा आरोना बिदिखौ नायजागोन औ थ' जोंना मा आं होनगोन आरोना ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोंहा ससियेल मिडियाया मोजां खिनथु बियो जोंनि गावनि बाहायनायनि सायाव आरोना जोङो बेखौ मोजाङै बाहायोब्ला मोजां आरो जोङो बेखौ गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रियानो जागोन आरो नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथां
औ नोंथांनिफ्राय आङो मिथियै बाथ्राखौ मिथिना मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथां बिदिनो
औ
बिदिनो ससियेल मेडिया आं एसे बुंनो सानदों आरो नोंथां
औ दे
बिदिनो ससियेल मिडिया जोंनि जिउयाव गोबां हेफाजाबबो होदों आरो गोबां खहाबो होदों आरो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो नों बिथाङानो गासैबो बाथ्राफोरखौ मोजाङैनो बुंखाबाय थेवबो आंनि आंनिबा आं जिबायदि मोनदों आं बिनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथां
औ नोंथाङा फोरमायदो दे
अ ससियेल मेडिया होनोब्लाथ' जोङो दानि जुगाव बयबो सुबुङानो ससियेल मिडियाजों गोसारनानै दङ जोंनि गामिनिया गामिनि सुबुंफोराबो गासैबो दानि जुगाव ओ ससियेल मिडियायाव गोदोनानै थायो बिदिनो जोङो ससियेल मेडियाखौ बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जुदि जों ससियेल मिडियाखौ जुदि मोजांङै बाहायनो रोंङाब्ला जोंनि थाखायनो गाज्रि आरो जों सुबुं माहारिनि थाखायनो ओम औ बेफोरखौ ओ बेफोरखौ बाहायनायाव जों गोबां साबदानै बाहायनांगौ आरो जुदि जोंङो दिनैनि दिनाव जुदि सासे गथ'नो जुदि ससियेल मिडियायाव जुदि मबाइलफोरखौ ओरैनो होलाबायोब्ला ओ गथ'फ्राथ' बांसिन ओरैनो आबां जाबां नायलाबायोना बेफोरनि सोलाय जुदि गथ'फोरनो जुदि मोनसे मोजां जुदि खोनानाय बा मोजां जुदि रोंनो सोलोंनो हानायखौ जुदि ओ देखायोबा फोरोङोब्ला अब्ला बे गथ' गथनि इयुना मोजां जागोन जुदि औरैया जानला मानलाखौ जुदि देखायोब्ला जानला मानलाखौ जुदि बाहायनो होयोब्ला बे जोंनि लाइफखौ जोंनि जिउखौ खहा खालामो आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ससियेल मिडियाव ओम ओम गाज्रि गाज्रि बा गोबाङै बांसिनै गोसारो आरो जुदि नोंनि मोजां मोजांखौ मानसिफोरा मोजांङा बारा गोसारा आरो जुदि नोंङो गुबुना जुदि गाज्रिफोर माबाफोर होयोब्ला बिसो बांसिनै गोसारो बयबो खम समनि गेजेरावनो नुजोबनो नुजोबो आरो जुदि बियो जुदि मोजांबा बियो गोबाव सम लायो बियो गोसारनो थाखाय आरो नोंथां ओम नोंथांङा बुंनाय बदिनो ससियेल मुदि मिडियाखौ जुदि बाहायनानै दानि दिनाव जुदि जोंङो लेखा फ फरायाव जोंनि थाखाय जोबोर हेफाजाब होदों नोंथांङा बुंनाय बायदिनो साद जिपिथिफोराव बा गुगोलफोराव जों सार्च खालामबा दिनै अबे जायगायाव माबायदि माबाफोर जुदि जों हायि कुइसनखौ जोंङो सोंनानै बेयाव जोंङो रोङिखौ मोननो हायो बा मिथियैखौ मिथिनो हायो। आरो जोंङो गोसोबा जोंङो बे जायगायाव माबायदि बे जायगायाव माखौ मोनो माखौ मोना बेफोरखौ जोंङो सोलोंनो हायो। नु सोलोंनो हायो जों मेगनजों नुवाबाबो बे जायगानि ओ सावगारिफोरखौ जोंङो जु जोंङो नुनो हायो जुदि गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नायोब्ला बे जायगायाव मानि था खाय मुंदांखा बेफोरखौ जोंङो नायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो ससियेल मेडियाव जोंङो गोबां ओम गोबां ओब फैसा खामायनायबो नुदों आरो नोंथां जेरै इउटुबफोराव इउटुब फेसबुकफोराव मानसिफोरा गोबांखौनो नुदों आंङो इउटुबाव बांसिन मोजांसिन जायो आरो फैसा खामायनो थाखाय इउटुबाव ओ बांसिन मानसिफ्रानो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबांनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गोबां खस्थ' लायो आरो सोरनिबा थाखाय ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो ससियेल मिडियायाव बिसोरो ब्लगफोर बानायनानै बा रिल्स फोर हगारनानै संनाय खावनायनि बा सोरबा गुबुन जायगायाव बेरायनायनि बागै सोरबा सोलोंथाइनि सोलोंनायनि बागै फोरोंनानै गोबां रां आरजिनो हादों आरो नोंथां बिदिनो दानि दिनावथ' गोबां गथ' गथ'फोराथ' बांसिन आरो फुथ्लाफोरखौ कार्टुनफोरखौ नायनाय जायो बे कार्टुनफोरखौ मबाइलाव होयोब्ला बेनिफ्राय जों गोबां भिउसफोर मोनो बे भिउसफोर मोननायजों ओम बिसोरो जाय होगारो बिसोरो गोबां रां खामायनो हायो आरो बेनो ससियेल मेडियायाव जोङो गाज्रिखौबो नुयो थेवबो जोङो फैसाबो खामायनो हायो जोङो फैसा खामायबोनांगौ मोजांखौ होननानै आरो नाथाय गाज्रिखौ होननानै जों बानायनो नाङा आरो बे जोंनि समाजनि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथाङा दि गोबां ससियेल मिडियानि बागै फोरमायदों बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ दे गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनथों औ दे गोजोन्थों